औ खोनादों औ नोंथाङा मानि सोमोन्दै सावरायनो सानदों एसे फोरमायगोन नामा
एम्फौखौथ मिथिखायो दा नोंथाङा
औ मिथियो एम्फौ लाथा
औ एम्फौ लाथा होनो जायखौ जों जायो बिनि सायाव रायलायनोसै नामा
औ रायलाय
ओरैनो नोंथाङा नि न खाथि खालायाव एम्फौ लाथाखौ बा इन्दि एम्फौखौ फिगोन ना फिया
अ जोंनि खाथि खाला बिदि दाबो एसेबां फिनायखौ नुनो मोनला दानि आथिखालाव नाथाय जों सिगाङाव उन्दैयावहा जों नुयो गोबां फिसिनाय नुयोमोन आरो आथिखालावबो बेबायदिनो फियो एम्फौखौ मानोना एम्फौ बे फिनायावहाय गोबां बिलाइ नांगौ जायो इन्दि बिलाइ बा माबा माबि बिलाइ आं आरो मोनसे नामखौ बावना दं बिलाइनि नामखौ औ बे बे इन्दि बिलाइ बेखौ मोननो थांनो नागिरला दाना बां द्राय बेनिखायनो दानि फिनायखौ जों खम नुलांनो मोनदों जोंनि ओनसोलाव नाथाय आं जेब्ला उन्दैमोन, अब्लानिया जों जोंहा न'आवबो फिनायखौ आं नुनो मोनदों जोंहा मादैमोन बा आंनि बिमामोन, आनैमोन बिथांमोनाबो गोदो आं उन्दै थाबा मोननिया ना ओ एम्फौखौ फियोमोन बेबायदि नोंथांमोननि ओनसोलावबो फियो नामा दाबो?
जोंनियावहाय गोबां दासिमबो फिनायखौ नुनो मोनो मानो होमबा जोंहा इन दि फिनायनि फ्रायनो जिबो दिहुनना हायो नालाय खुन्दुंबो दिहुननो हायो नालाय, बिहाय गोबां खाद रोङा,
औ जोंनि होह गोदो बर'नि बा जोंनि हारिनि आबै आब बौमोनाथ' बेबायदिनो इन्दि जि बा इन्दि एम्फौ आ लाथा एम्फौ फिनानै बेनिफ्राय खुन्दुं दिहुननानै बेबायदिनो इन्दि जि बा गावनि गाननाय दख'ना बा जोमग्रा ओ फालि बेफोरखौ बिथांमोना गाव हारसिंनो दानानै लुनानै गानोमोन नाथाय दानि आथिखालाव जों बेफोरबादि बौ बांद्राय नुनो मोनला मानोना दानिया एम्फौ फिबाबो मानसिफ्रा एम्फौ बे फिथोबखौ फाननानै बाजाराव फानना हैयो आरो बे फिथोबखौ जाय फालांगिफोरा बायना लाङो बिथांमोनहा आरो बे माबायावहा ओ जाय कारखानायाव इन्दि जि दायो बा इन्दि खुन्दुं दिहुनो बेहाय बिथांमोनहा फानहैयो बेबायदिनो ओ बिथांमोना सोलिगासिनो आरो गोबां रोखोमनि वेभिंफोर जि दाग्रा वेभिं थायोना नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ बेखौ औ बेफोरबायदिनिफ्रायनो गोबां इन्दि जि सि बा सिल्कनि मुगानि पाट नि बेबायदि मेर्ला ओ बेबायदि दख'ना बा सादर हारसाफोरनि गानग्रा सादर बेफोरबायदि गाननाय जोमनाय बिथांमोना कारखानानिफ्राय बे वेभ इबिंनिफ्रायनो बानायनानै फानो आरो नोंथां आरो जों एम्फौ लाथाखौ बा लाथा एम्फौखौ फिनायाव गोबां खस्थ'जों लोगोसे जोंहा मुलाम्फाबो दं होननानै आं सानना लायो जेरै नोंथां ओरैबादि जायो खेग जोंनि बर'फोरा बा जोंनि आथिखालनि सुबुंफोरा बायदि रोखोम हारिनि सुबुंफ्राबो दानिया लाथा एम्फौखौ जानो हमबाय बेखायनो जों नि बाया एमफौलाथा फि नायजों लोगोसे एम्फौखौ इन्दि जि बा इन्दि खुन्दुं मोननायजों लोगोसेनो जोंहा ओम एम्फौखौबो फिनानै जानो हायो बा फाननो हायो बेबायदिनो एम्फौ फाननानैबो रां खामायनो हायो मानोना थिखालाव एम्फौ लाथानि बेसेनाबो गोबां जाबाय आरो जोंनि ओनसोलावथ' आं मोनथिनायावहाय आ नैजौ बाजि ग्रामावनो सेजौ रां बिदि जाहैबाय। दानिया माने ब्रैजौ रां केजि से केजियावहा बेबायदि जादों, आरो बेयो गोबां प्रटिन दं बे एम्फौ लाथायावहाय हाइ प्रटिन थायो नालाय खायफा मानसिफ्रा हाइ प्रटिन लानो हाया गोबां प्रटिन लानो हायो मानसि फोरनावहा, जों एलारजि जानाय बा, माननाय जानायखौ नुनो मोनो एम्फौला आथा जाब्ला बेखायनो खाय मा? खासे सुबुंफ्रा बेबायदि जायोबा जानायखाय मालाबा मालाबा जाया आरो बिथांमोना लाथा एम्फौखौ जोबा जानो हाया आरो ला लाथा एम्फौखौ जोंनि ओनसोलाव मोननै रोखोमनि बायदि आं जानायखौ नुनो मोनो नोंथांमोनहा माबोरै जायोथाय जेरै लाथा एम्फौखौ फिथोबनिफ्राय दिहुननानै बेनिफ्राय डाइरेक्टबो जानो हायो आरो एसे दोननानै आरो नङाबा, ओ फिथोबनिफ्राय बख'नानै गोबाव सान बा जां सप्तासे सप्तानै दोनबा मनिया बिनि गाबा, आ गोजा जालाङोना एसे गोजा जायो औ बेबायदि जा खामनानैबो जानाय जायो नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायलाय नोंथां मोननि ओन
जोंनिथिंबो बेबायदिनो थाजे बादि बेबायदिनो फिथोब बा जेब्ला, मोनो अब्ला दिहुननानै डाइरेक्टनो हाथायाव लाबोनानै फानहैयो, कारेक जानाय आरो खायफाया साननैसो बुङोबा खान्थि मा खानाय होनना बुङो बेखौ एसे गोजा, अब्ला बांसिनबो जायो होना बुङो खायफाया बिदि खालामनानै जायो। आरो आलादा आलादा खायफाया एम्फौखौहाय डाइरेक्टनो गोरान सारायाव थाव होआलासिनो सारायखौ फुदुंनानै लाग्रोनानै जेब्ला गुदुं जायो अब्ला बेहाय होनानै होनानैनो एवनानै लाग्रो। आरो लाखांनायनि उनावहाय बेखौ ससेे ससेे बुथ'यैखाय बे आरो मासे मासि बे संनानै जायो। बिदि फोसाबनानै जायो। आरो बिनि उनावहाय जेला बेखौ बस' खांनानै लायो अब्ला दैजों सुनानै बेखौहाय आरोबाव गोदान सारायावहाय थाव संख्रि बानलु होनानै एवनानै फोमोननानै जाफिनो आरो। आरो खायफया मा खालामो गोरान सारै एवनानै बस'आलासिनो डायरेक्टनो दैखौ गुदुं खालामनानै बेहाय रुगारो आरो।
औ आरो औ
नैहाय उनाव बोखांनानै आरो बेखौहाय गोदान सारियाव थाव संख्रि बानलु होनानै बेखौ एवफिननानै जेब्ला मोननोसै टाइम सामब्राम गुफुर जिरा मस्ला दुन्दिया होनानै खाङो आरो। अब्ला
औ आं औ आंबो बेबायदिनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो बेबायदिनो नुनो मोनदों आंबो संनायखौ बा बेबायदि खालामामनायखौ आरो आं नुनोबो मोनदों खि लाथा एम्फौजों अनलाजों संनायबो नुनो मोन्दों। गोथावथार जायो। औ आरो बेबायदिनो एम्फौ लाथाजों मैथा गोखैजोंबो जानाय नुदों। गोथाव जायो बेजोंबो आरो
बेबायनो आरो जोंखौ बर' आइजोफोरखौ जों गोबां खस्थ' खालामनायखौ नुबोदों एम्फौ लाथा फिनायाव हाय आं जेरै मोननैसो आं गोदोनि जोंहा बिमा मादैमोना फिनाय समनि आं खोथाखौ एसे फोरमायनो सानदों नोंथांनि सिगाङाव जेरै औ ओ अब्लानिया मा जायोमोन जोंनि गामिफ्रावथ मेरला मानसिफ्रा गोबां मानसिफ्रानो एम्फौ फियो नालाय गामियाव लाथा थांनो नागिरा नोंथां औ सेख बिलाइ जायो मालाबा बेबायदिनो जोंनि आइ बिमा मोनबा मादैमोना गुबुन गुबुन जायगानि गामिफ्राव थांनानै बा गुबुन हारिनि गामिफोराव थांनानैबो बिथांमोनहा इन्दि बिलाइखौ खानानै लाबोनायखौ आं नुनो मोनदों आरो मालाबाथ मा खालामो जुदि बे खानाय मानसिफ्रा बांसिन थाङो बै गुबुन हारिनि गामिफ्रावहा अब्लानिया बिथांमोना होआ जायो बे इन्दि बिलाइखौ अब्लानिया बिथांमोना मा खालामो? फैसा नांगौ जायो। बिथांमोननो बेखायनो एसे एसे फैसा रां होनानैबाबो बायनानै लाबोयो आरोना गारि अवबा रुजुननानै खर आव थिखांनानै नङाबा साइकेल फोर लाना थाङोमोन नङाबा थेला गारि बेफोर लानानै थांनानै इन्दि बिलाइखौ लाबोनायखौ आं नुनो मोनदों आरो बेबायदि गोबां खस्थ खालामदों गोदो। थ बेबायदिनो गोबां खस्थ खालामनानै एफा बिदि रांखावरिबो खामायनो हायामोन मानोना बे समाव बे बेसेनफ्राबो खममोन मानोना जोंनि हारियाल जायो। मोन नालाय बै समाव दानियाथ गुबुन हारिफ्राबो जायो। बेखायनो बेनि बेसेनाबो दाम बांबाय आरो फिथोबफोराबो बांद्राय बेबायदि बेसेन मोनामोन। बै समाव मानोना बै समावहाय जोंनि बे जिथुबा दानि आथिखालनि गाननाय जोमनायनि फेशनफोरा बांद्राय दावगानो हायाखैमोन बेखायनो बेफोर दामाबो खममोन आरो बेसेनाबो फिथोबफोरनि बा दख खनानि बा सादरनि बेफोरबायदि गाननाय जोमग्रा जाय जों इन्दि खुन्दुंजों बानायो। बेफोरो खममोन बेखायनो आथिखालाव बेबायदि इन्दि बा सेरिकालसारनाव बुङो जायखौ जोंनि रायजोआव बे जों जुदि दाव दावगाहोनो सानो अब्लानिया जोंहा गो गोबां रांखावरि खामायनायनि राहा दं मानोना जोंनि बर आइजोफोरा रोंखा राखाखा बेबायदि फिनायावहाय बेखायनो जों बेखौ दावगा होनो मो ओ बेखौ लानांसिगोन आरो
जोंहा इन्दि एम्फौ फिनायखौ जिउनि मोनसे रांखान्थि खामायनायनि बो थाखायबो लानो हायो जिउ खुंनायाव जों जुदि बेखौहाय जोंनि जिउ खुंनायनि राहा खालामोबा जोङो इन्दि एम्फौखौ फियोब्ला जों गिबियावनो
नंगौ नोंथां
इन्दि फिफांखौहाय गायनानै लाग्रो नांगोन अब्लासो जों गुबुनाव थांनानै नागिरनांनाय नङा जोंहा एबोल लेबोल न खाथियावनो मोनोब्ला जों खाथियावनो थानानै गोसो बायदियै फिसिनो हागोन बेनि उनावहाय जोङो ओरैजाय फिथोबनि फ्राय खुन्दुं दिहुननो हागोन बेजोंबो रां आरजिनो हागोन आरो बेजों लोगोसे ओरैजाय एम्फौआबो नोंथाङानो बुंखाबाय जों जाग्रा हिसाबै जों हाथायाव फाननाय बायनाया जाखायो बिनि बेसेनाबो ब्रैजौ ब्रैजौ बाजिसिम नोंथाङानो खोन्था खाबाय आरो जोंहा ओंखारनाय इन्दि जिखौहाय जोङो गुबुन हादोरावबो दानि जुगावहाय दानि मु मुगायाव गोबां सा फ्लाय हरसै बिनि थाखाय जों गोबां दाम मोनसै
औ बिदिनो औ
नि गोजौआव जिद जौ जिदाइनजौ आरो बांसिन ब्रैजौ जौसिम हालागै उम
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाया सैथो जों बेखौ जुदि जों गावनि रांखावरि खामायनो हानाय बायदि जों गावनि प्रफेसनेलिजिम बादि प्रफेसनेल बायदि लांनो हायोब्ला जोंहा मोजां मोजां मानोना इन्दि खुन्दुं बा बेबायदि मुगानि पाटनि जिफोरा गोबां आ फें मुंदांखा खोथा जाबाय बुहुमावनो जोंनि आलादा हादोरफ्रावबो थांनो हमबाय बे बेफोरबायदि जिया दा बेखायनो जों बर' आइजो बा जोंनि हारिया बेफोरबादिखौ गावनि आ फालांगियारि बादि आबाद आदबजों खामानि मावबा जागोन होननानै आं सानो नोंथां जोंहा समाबो जाबाय। नोंथां।
औ दे।
दे बि